खोनादोंना? औ औ खोनादों। नोंथाङा फ्रि दंबा आं नोंथजों मोनसे टपिकनि सायावसो रायलायनो सानदों। औ द आं फ्रियैनो दं। रायलायनो हागोन ना बिदिबा औ हागोन।
औ।
होनबा आबादनि सायावनो रायनोसै नामा जों दायो। औ नोंथाङा रायलाय जागोन।
औ।
ओरैनो आबाद होननानै बुङोब्लायो नोंथांआ मा बुजियो एसे फोरमायथिनानै होनो हागोन नामा? औ हागोन नोंथां दे फोरमायनानै होलाय आबादनि बागै बिदिब्ला नोंथाङा जा मिथियो। औ नोंथां। बिदिब्ला आङो टपिकनि सायाव माने टपिकनि फारसे दावबायलांसै। दा आबाद आबाद बुङोबा जोङो मिथिखायोआनो बयहाबोआनो आबाद थायो। आबाद होनबा मोनसेल' नङा माने गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावो आरो बयहाबो। दा दैज्लां दैज्लां दा जों बयनिबो नुयो दे बयबो न'खराव माइ गायो, माइ आबाद मावो बयबो दा दैज्लां बोथोराव खिन्थु बेनि बेलेग आबाद मावो आरो जेरै मैगं थाइगं आरो फिथाइ सामथाइनिबो आबाद मावो।
औ नंगौ नोंथां।
जा सुबुं माहारिफ्रा बे आबादजों आबादनि गेजेरजोंनो फालांगियारि मोनसे लामायाव हान्थिनानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनोबो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंथांं।
बे आबादानो जोंनि जिउ खुंनाय माने राहायाव जिउ खुंनाय राहा लामाबो दिन्थिलांनो हायो। दा आबाद बुबाथ' जों बयबो बे मै मैगं -थाइगंनिफ्राय लानानै माइ आबाद। बेफोरखौथ' जों बयनियावबो दा नुनो मोनखायो मावखायोआनो बयबो दा। बे आबादखौ मावनो थाखायबो बे आबादखौ मावनो थाखाय थाखायबो मानसिनाव सोलोंथाइ थानांगौ आरो। बेयावनो। जुदि नोंथांनाव बे आबाद मावनो हानाय माने नोंथांनाव जेबो सोलोंथाइयानो गैयाबा जेबो रोंगौथियानो गैयाबा नोंथाङा बे आबादखौ मावनो हाया। आबाद मावनायाबो माने एसेबां आबाद मावनाया माने एसेबां फिसाबा गोरलै सोदोब नङा आरो आबाद मावनाया मोनसे गिदिर सोदोब गोदोर गिदिर ओंथिसो।
औ नोंथां नंगौ थिगानो नोंथां बुंनायाबो।
दा
नोंथाङाबो आंनिफ्राय आबादनि बागै माबाफोर सोंनो गोनां दंबा सोंनानै लानो हाबाय।
अ दे बिदिबा नोंथाङानो फंनैसो फोरमायदो। औ औ।
आबाद होनोब्लाथ' जोङो जोंनि जायगायावहाय जे माइ आबाद मावनाय मैगं थाइगं बेफोरखौ जों सरासनस्रायै मिथियो। नङा होमबा? आरो दानि बावैसो नोंथाङा बुंलांखाबाय जोंनि ओ भारत हादरावहाय गुबै
औ नोंगौ।
महाइ ओरै वेस्ट बेंगल, उत्तर प्रदेश
औ नोंगौ नोंथां। औ नोंगौ। औ नोंगौ।
आथिखालाव बिगियाननि जुग बुंनो थाङोब्ला गोबां मानसिफोरा गोदोनि जुगजि मोसौजों हालेवनाय आरो आखाइजोंनो खस्थ' खालामनानै आबाद मावनाय बेफोरखौ माने लासै लासै समजों लोगोसे गैया
औ नोंगौ।
आइजें आइला जेरै ट्रेक्टर बायदि रोखोमनि माइ हाग्रा मेचिन, साफात फाग्रा मेचिन बायदि रोखोमनि मेचिनफोरखौ जोंङो आथिखालाव गोदान मुगाजों मावनाय नुनो मोन्दों। आरो लोगोसेनो गोबां
औ खम हायावबाबो मावनानै गोबां आबाद दिहुन्नो हानाय बायदि रोखोमनि मेचिनजों जोङो जोंनि दिहुन्थायखौ बांहोनो हा औ नों
औ आरो बेजों लोगोसेनो जोङो गुबुन हादरावबो दैथायहरनो हानाय खोनानो मोनदों आरो जेरै जोंनि आसामावनो गोबां साहा आबाद मावनाय जायो। बे साहा आबादखौ जोङो जोंनि
औ नोगौ।
थाइगं
औ हागोन नोंथां। दा नोंथाङा जेरै सोंदों आं बिदिनो फिननायखौनो होनो लादों। बुंनो थाङोबा दा जोंनियाव बांसिन बिबांनिनो आबाद बुङोबा मैगं थाइगंनि नुनो मोनो आरो माइ आबाद गायनो मोननाय नुयो। मानो होनबा आबादाबो जेनेबा जि हा लायो बा बोथोर लायैसो मावनाय जायो नालाय। बेलेग बोथोराव बेलेग बोथोराव बेल बेलेग आबाद आरो जुदा बोथोराव जुदा आबाद आरो बिदिनो हाखौ लानानैबो आबादखौ मावनाय जायो दैब' हायाव दु दैब' हायाव जुदा आबाद आरो बोरि हायाव जुदा आबाद बेफोरबायदि दा जोंनियाव बांसिन बिबांनियावथ' नुनो मोनो मोनो माइ आबाद आरो मैगं थाइगं एसे बिदिनो बुंनो थाङोबा जेरै आलु भिन फाथो लाइ लाफा फा बेफोरबायदिखौ गायनाय जायो आरो
औ दे नोंथां
दा बुंनो थाङोबा नोंगौ बेयो जेरै साफात साफात एरिखौ गायनानै जोङो गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो दैदेनलांनो हायो जेरै जों गुबुन जायगायाव दैथायहरनो हायो जेरै माने जोङो गुबुन जायगायाव दैथायहरनोबो जों फालांगियारि लामाजों ओंखारग्रोनांगोन बिनि उनावसो जों गुबुन आयदायाव माने गुबुन जायगायाव दैथायहरनो हागोन नालाय बेफोरखौबो बिबदिनो सा फाद नङाबाबो गुबुन मैगं थाइगं बेलेग जोंबाबो जोङो गुबुन जायगायाव दैथायनाय माने जों फालांगि लामाजों हान्थिनानै नि माने हान्थिनायनि गेजेरजोंनो बे जों बे जों गायनाय मैगंखौनो बा जों गायनाय आबादखौनो जों मावनाय आबादखौनो जोङो गोबां माने बांसिन बिबांनि बेसेनाव होनानै जों गुबुन जायगायाव दैथायहरबानो जों बे बेसेनजोंनो माने जों जोंनि जिउखौ खुंलांनो दैदेनलांनो हायो आरो जोंनि आबादनि गेजेरजोंनो
औ नंगौ नोंथां जोबोर मोजां बाथ्रा बुंबाय नोंथाङा माने
आरो लोगोसेनो जोङो आबादाव नांग नांनानैह जोङो जोंनि दानि जुफोरखौ एसे खमायनो हायो नङा होनबा औ नंगौ
आजि आथिखालावथ' गोबां माने फरायनानैबो माखासे लाइमोनफोरखौ जोङो ओ बे
ओ बेखार जेंनायाव गोग्लैना थानाय नुनो मोनो औ नंगौ दा बे बेखार थायालासेनो जेनेबा गोदान मुगानि जुगजों गोरोबनानै ओ बायदि रोखोमनि आइजें आयला बाहायनानै जोङो ओ आबाद मावनायाव नांनानै औ जों आबादनि दिहुन औ औ जोंनि माने जों बेसेन गोनां समखौ ओरैनो लस हगारा लासे जोंनि समखौ बेसेन होनाया मोजां आरो
औ नोंथां नोंगौ
आरो लोगोसेनो बेजों दाउ अमा फिसिनाय औ बोरमा फार्म बेफोरबायदि, बेफोरबायदि ओ जिब जुनार फिसिनानैबो जोङो एसे एनिै ओ राहा लामाखौ दिहनानै लानो हायो आरो औ। दाथ' जोङो दैज्लां बोथोराव नुनो मोनखायो बयहाबो बयनिबो न'खराव माइ आबाद मावनाय आरो बे माइ आबाद मावनाय समावनो जोंनि दुब्लियाबो जोबोद समायखायोना नोंथां।
औ समाय नोंथां
आबाद मावनायाबोथ' जेनेबा बुंनो थाङोबा जों माइ आबाद मावोबा बे मैगंखौ गायो बिदि थिदारि बुंनो हायो हाया आरो ना। आबादाबो बोथोर लानानै जुदा जुदा दा आबाद मावनाय जायो। बोथोर लानानै एबा जुदा हा लानानै जुदा आबाद मावनाय जायो बेनो आरो। जुदा जुदा दा आरो बयहाबो बयहाबो गावबागाव बेलेग बेलेग जुदा जुदा आबाद मावखायो मोनसेल'। खाथि आबाद मावा दा जोंनि ओनसोलावनो दा जोंनि ओनसोलावनो सोरबा बे न'खरसेया गुबुन जुदा आलादा माने आबाद मावगोन आरो जोंहा जुदा गुबुन आलादा मावगोन बा नोंथांमोनहानो गुबुन जुदा। दा आलादा आबाद मावगोन बिदि आरो। मोनसेल' आबाद मावा जुदा जुदा जा जुदा जुदा माने माबानि आबाद मावो बयबो गुबुन गुबुन रोखोमनि
औ।
दा बेनो आरो आबाद मावनायाव आबाद मावनायाव। जुदि नोंथाङाहाय जेबो रोंगौथियानो गैया बा आबाद मावनानैबो जेबो लाबानो गैया। जुदि नोंथांनाव रोंगौथिदोंबासो नोंथाङा। आबादनि गेजेरजोंनो नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ दैदेनलांनो हागोन, एबा नोंथाङा जिउखौ खुंलांनो हागोन आरो बे दानि जुगनि माबायावहायो जुदि नोंथांनाव जेबो रोंगौथि गैयाबा नोंथ नोंथाङा आबाद मावनानैबो नोंथांनि जिउखौ खुंलांनो हाया, एबा दानि जेनेरेसनजों नोंथाङा दानि समजों माने जौगाफानो हानाय नङा आरो।
औ नोंथां नंगौ। बिनि थाखाय जोङो सिगाङावनो आबादनि सोलोंथायाइखौ लाग्रोन
औ आबादनि सोलोंथाइखौ लाग्रोनानै आरो नोंथां आबाद नांगाबाबो बा गुबुन माबा मोनसे आयदियाखौ लाबाबो माने, जिखुनु खामानिखौ जों ला गिबियावनो मावनायनि सिगां जों सोलों। खौ लागोरखानांगौ आबाद नङाबा ब्लाबो गुबुन मोनसे जोङो जिखुनु जाया सोलोंग्रोखा लाखानो सोलोंनाइ मोनसे थाखायो सोलोंनानै सोलोंथाइ खौ लानानैसो जोङो मावनांगौ आरो
औ नोंथां नंगौ नोंथां।
दा जोंनि आ-आ आइ दा जोंनि आइ आफामोनहा आबाद मावो बे बेखौबो जोंनि आइ आफामोनहा गावसिनि आइ आफामोननिफाय सोलोंबोनाय आरो बे जोंनि आबौ आबैमोनहा बे माइ आबादखौ गाय मावनायखौ गावसोरबो गावसिनि आफा आइ आफामोननिफाय सोलोंबोनाय जोंनि आरो बे आजै आजौमोनहा गावसिनि आजै आजौमोननिफ्राय सोलोंबोनाय बिदिनो आरो बे आबाद मावनायाबो माइ आबाद मावनायाबो। हारसिंथ' जेबो रोंनानै फै गेना लाय औ नंगौ नोंथां सोलोंनायनि गेजेरजों जाजोबनाय आरो जागासिनो औ नों अ नोंथां बे खिनि बाथ्राखौ आं गोबां जासिननाय नुबाय आंङो औ गोजोननाय थाबाय बे समखौ होनायनि थाखाय औ नों थांनिसिमबो
औ